हेल' अ माबोरै दानलांनाय होनदोंलै?
दान जा
खोनायाखै?
खोनादो खोनादो।
बेखायनोथ' नेटआनो जाथारा।
रायलायसोबा गैथारा नेटआनो जाथारा।
ओइ नेत नांगौ आंनियाबो जाया बाहेराव ओंखाराबा जाया आंनियाबो।
एगजामाथ' खमबारै खोमा जोंनिया ना? एक्जामालै
हेलौ
अ इउनि टेस्ट होनदोंनलै।
अ मा खालामबाय थादों नों?
है आं दों ओरैनो आं लामाखैसो फैयदों दा अयथासार गरम। फन रायलायनो नेट नाङाना ओयाव होमबाबो डाटा नांनो नागिरा दाबायसा टाइमाव बाय माबा जाबासो नाङो हर जाबाय इनिफ्राय सानाव नाङो दा मोना मोनाबाय नांथारा गेटआ मबेल इउस खालामनाया बारा जायो नामा
दा
उम।
ओमफाय
बरबो थांथाराखै नामा बेरायनो।
मावा थांनोलै खदायसो थांबायानो थानांदों माथो।
एखे थांनांगौमोन खनसेसोना।
खेरायनिलै
ओमफाय जों दा मानि सायाव सावरायनो एनिथिनि सायाव सावरायनो।
एन इ पि
ओम दे नों बुंनाय एन इ पिया मा-मा गोहोम खोख्लैयो। फरायसाफोरनि बेलायाव ओ एन इ पि आलै जोंनि बर' बिजोंनि सायाव मा-मा गोहोम खोख्लैयो।
मानि सायाव?
बर' बिजोंनि सायाव बर' बिमा रावनि सायाव।
थोय आं मिथियालै नों बुंलाय।
नों मिथिया।
उम।
ओ एन इ पि नेसनेल एडुकेस जों पलिसि
ओ मिथिगो मिथिगो इखो माबानिफ्राय क्लास अवाइज अवाननि फ्राय ओइदालागै नोङा होनबा इयो। ओ इनिफ्राय माने बर' माने बर' बिजोङाव फरायनांगो।
बर' बिजोङाव नङा डाइरेक्टलि बर' बिजोङाव फरायनांगोन होन्ना मेनसन खालामाखै।
एमेल
माने मोनफ्रोमबो गावबागाव माहारि जाथिफोरा गावबा गाव बिजोङाव मादार टां बिमा रावजों फरायनांगो आरो।
यो ओरै इखिनिखौनो मिथि
बेखौल' मिथिगो आरो एन इ पि टु थावजेन टुइन्टि टुइन्टिं मथे
अ
थारमाने मोनफ्रोमबो फरायसालियाव ओ मा होनो इखो मोनसे रोंखा राखा रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि सोसननाय दा रोंगौथिखो साय खनोब्ला जोङो मा होनांगो होनांगो बे माने इट पास जानाय फोरोंगिरिखोसो दानिया फरायसालियाव थिसननांगो आरो
आ आ माबानि दुइ हाजार बिसनि ओ
ओमफ्राय साफ्रोमबो फरायसाया स्कुल गारनो मोननाय नङा।
उम उम मा ऐ
उम हानद्रेद माने जौसे जौखोनदो आं इखोनो फरायथारनांगोन आरो
ओ इनिफ्राय आरो फाइनानसियेल उइकनि थाखायबो ओ रिजारभेसन गैयामोन नाय इनिया
इनि गैया ना
ओ
माने गोरिब न'खरखौ फरायनो थाखाय खुबिदा होनांग गो
सुबिदा होनांगौ इदिबो दोङो नगो दे
खायफा खायसे खायसे गथ'फोरानो ओ मा होनो इखो क्लास फरायनाया उन्दै उन्दैयावनो मेट्रिक पास जायालासे गारोना मानि इखो द्रप आ जानो मोन
आ इ नोंगो दे नोंगो इखौ नायदो आङो द्रप आउट जानो मोना उम उम
दा बिनि दायथ लानांगोन। फोरोंगिरिना
बेनिफ्राय आरो माने मोनसे मोनसे पइन्ट दंबावोमोन बेनिया जेन स्कुला माने इ स्टुडेन्टनि इमान डिसटेन्साव जानो मोना आरो तारमाने बांद्राय ओइ बे मोनसे इबो मोनसे पइन्ट दोंमोन।
मोनफ्रोमबो स्कुला एल पि एम इ नायनानै मोनसे डिसटेन्सआव थानांगो आरो उम आरो मथे मोन फ्रोमबो फरायसालियाव हेल औ माने फराय आ खालियाव मानोखो मिडडे मिला मोजां जानांगौ आरो हेल जानाय आदार मिड दे मिल
अ निउट्रिजन अ
मानि मा होनो? निउ
उम उम उम
माना बुंगोनइखौ
अ अ मानो बेयो बेनिफ्राय स्ट्राकसारा बेनिया माबा मोनोना फाइभ ओ थ्रि प्लास थ्रि
फर प्लास थ्रि औ नङा फाइभ प्लास थ्रि प्ला थ्रि प्लास फर
फर अ फाइभ प्लास थ्रि प्लास थ्रि प्लास फर उम
बिनि माबाया गोदान नेसनेल इडुकेसन पलिसि आरो
माबाने फाइभ प्लास माने मामोन मानिफ्राय? मानिफ्राय मामोन क्लास वाननिफ्राय? सिक्सआलागैना? क्लास वाननिफ्राय सिक्सलागि फाइभ फाइभ प्लास क्लास वाननि फाइभ
हैद नङा इदि वान टु थ्रि इमफ्राय ओ माबानि ओमफ्राय नङा क्लास फर थ्रिनिफ्राय थ्रियालागै फाइभ
अ क्लास कस्रेनिनिफ्राय
पस थ्रि उ थ्रियालागे थ्रिनि
आ
क स्रेनि क्लास वान टु थ्रि न ओमफ्राय ओमफ्राय थ्रि फर फाइभ। थ्रि फर फाइभ।
थ्रि फर फाइभ ओमफ्राय।
अ माबा मा फर फाइभ सिक्स लै। मामोन थ्रि फर फाइभ थ्रि फर फाइभ।
थ्रि फर फाइभ। बिनिफ्रायसो फाइभ ओ सिक्स सेभेन ओइट।
इनिफ।
अ सिक्स सेभेन सेभेन ओइट टेन। एले इलेभेन टुवेलभ।
अ नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ अ फरा। इनिफ्राय आथिं थ्रिया माबा ओ मा होनो इखो क्लास सिक्स सेभेन ओइट।
ओ-ओ।
सिक्स फाइभ फर माबा फाइभ फर थ्रि।
ओम ओम। इयो सोरनि माबानि जादोंमोनलायनो आरो कट। थारिनि होआ मानो कथारि कमिसननि नामा मोनलै।
थि कथारि कमिसननि थ आरो बेलेग।
दा। फास्ट मानिबा माबानिबा होनदोमोनर इयो।
सिगांनिनो पलिसि इडुकेसन मिस महात्मा गान्धीनि बेफोरफोरखो थारमाने मोन खो सोदांफिननानै। गोदान एन ए पि दिहुनदों टारमाने टु थावजेेन टुइन्टि अ गोदान माने अ मा होनो इखो। खालामदो आरो इखो मडिफाइट सोदांफिनदो।
इनक्लुद खामफिनदो।
ओम किनटु बेफोर गासैबो पलिसिया बे फुरायानो आरो नाइनटिन ओइटि सिक्सनि पलिसि इडुकेसन पलिसि बेफोरनो आरो।
ओ ओ।
दा बै इडुकेसन पलिसि मथे आरो दा माबाया डिग्रिया सारि बोसोर जासिगोन।
जाबायानो खोमा दखन ना।
अ डिग्रिया सारि बोसोर जाबाय।
अ - अ अ। इसिनिया ओमफ्राय माबाया माबा जागोन इसिनिाबोथ दबो दाबोथ कमपाल। सुरि जायाखै खोमा मिबानिया अ अ इया।
थारमाने माबाया वान इयारसा इसोरो इडुकेसन माबा दिडप्ल'मा मोनगोन ओम
नंगौ। अ होमबाबोथ' लाथारनांगोनलै। अ।
नङा इफोरखौ लानानै टेट होनो हागोन नों सोरो। माबाखौ फर इयार्स लानानै अ फर इयार्सनि डि दिप्ल'मा इडुकेसन थारमाने अवान इयार्स दि दा हमना ला दि एल एड लानायबा टु इयार्स मोना होमबा दा बिसोरनिया जाबाय थ्रि इयार्सआव डिग्रि पास डिग्रिया कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय अवान इयारसआ माबा इडुकेसना आरो इयो
माबा
अ इनक्लुड खालामखाबाय दा बेखौ माबानानो फर इयार जायो दा खिन्थु माबाफोरा बुंदों स्टुडेन्ट बुंदों सेभेनटि पारसेन्ट ना मा नांगोन होनना बुंदों आरो जायफ्रा माबा मोननोबा आरो मोनफ्रोमबो इनस्टिटिउटाव इखौ माबा खालामाखै थारमाने।
ओ ओ
मोनफ्रोमबो इनस्टिटिउटआव एप्लाइ जानाय नङा होनदों आरो खायसे खायसे इनस्टिटिउटआवलसो एप्लाइ जागोन। बाहाय जागोन आरो
उम उम दा ओरै जों इफोरबायदियाव पलट्रिजों मोननाय नङालै इसोरो
नङा इफोर इफोर बेफोर ट्रेनिंआ आरो फुल ट्रेनिंयाव जिबायदि ट्रेनिं होनांगौ आरो बिसोरो ट्रेइनार नङाना। फोरोंगिरिफोरा दा हमना ला बि एड कलेज ट्रेइनारफोरा बेलेग डि एल एड कलेज नि ट्रेइनारफोरा बेलेग फेकाल्टिफोरा बेलेग जाया होनबा दा बिसोरनि आरो इदि जानाय नङाना दायोफोर डिग्रि फोरोंदों इसोरनो इखौ फोरोंहैगोन।
उम उम
नङा होनबा?
उम बेहाय बेलेग जायोथ' ऐ सियार बायदिसिनि सिङारि
माने दा मा जायफ्रा डिग्रि डिग्रिखौ फोरोंगोन इसोरनो इसोरनो बेखौ थारमाने ट्रेइनिं खायफा खायफाखौ ट्रेइनिं सिखायना होगोन।
ओ दाबिसोरो प्रपार ट्रेइनिं होनो हानाय नङा आरो बिसोरो
औ महा होनो होनो उ माने बिस सिस्टेमा जाबाय बे मा होनो माबानि गबमेननि मोनसे पलिस
ओं
आलादा जुद थाखाय नों आलादा कलेजाव जुदि फोरोंनांगौबा आलादा माबायाव फोरोंनो इनस्टिटिउटआव फोरोंनांगोबा इनि थाखायनो आ खामनांगोन एद
अह अ
दा जेब्ला नोङो ओ इ दिप्ल'माखौ इयावनो होफाखायोबा होमबानिया टेनसन गैला इसोर फोरोंनो हासिगोन।
उम उम उम उम